हेल'
औ हेलौ
खोनादोंना?
खोनादों औ खोनादों
आयदाय दा थ' नै आं बिसिनायावनो दङ
बिसिनायावनो दं ने आं नै सिखारनानै लामा लामा थाबायलाबायदों एसे
उम सिखारना लामा लामा था थाबायदोंना ना? फुंनि गुसु बार जादों ना?
हाब बेराद थान्दा बोथारा दिनै गुसुनो।
ओ ओं ओं
हाब आंना नै गया बरिया थांजोबोलै मैया गायनाया।
बरिया जाबायना? उम मोजांसो जाखानांगौ दे। ए गय फिफां हागोन नामा गय? दैया
औ गोजोन होर'दों नै।
ए बेखौ दैखौ एसे जानो दानगारना होनो मोननांगौमोन।
दानगारना होनांसिगोन दा। उम
ओरैनो बेसे बुरजासो गायखो गयाआ नोंथा?
ओरैनोथ' नै आं मैया एसे फुलि लायदोंमोनना बायनानै बेखौनो गायगोरदोंमोन आं।
ए
द'जि फिससो दं।
सिगांनि गायनाय फोर बुरजा नाबा थैजोबदों बियो।
ए
थैनो माने मोसौ होना होदोंमोन उमफ्राय बावनो थैजोबदों।
औ मोसौ खाबाथाय मोसौआ उम मोसौखाबाथाय मोसौ जायोना बिजयैखौ
जायोबो हो जि बोगथिं बोगथा खालामो बिफां गाज्रि जाजोबो।
औ दुारुं फानो ना फि फाङाव बेजोंनो गाज्रि जायो।
बुथारो बिसोरो।
ओम
गांसोबो गैला दैज्लाङाव उफायबो गैया खानांगौबो जायो बारियावनो।
औ औ
सिखादथ'वाखैने होम्बा दाबो नों
सिखादथ'आखै नै।
ओम
थिनो सिरि मोननानै दङ बिसिनायावनो ओमफ्राय खामानिया जानायनि गद गैया। ओंखायनो सिखाराखै आंबाबो। औ।
आंहाबो नै थनांगौमोन दाबसे जायगायाव ओमफ्राय दा अ अखाया बोरै जागोन।
बोथोरानो बारा थिख गैयाना।
थोरानो थिग गैया नै माथो हाहांसो।
दा। मा जायो बोथोरा र' बोथोर मोजां जायोब्ला आरो खामानियाबो जायोबा थांनांगोन आरो।
ओम ओम बोथोराथ' मोजां जाबा थांनांगोन दां आंबो।
औ दा औ औ।
दा टाइम जाबा आरैनो थांसैल' जानानै।
औ। ओरैनो दा खयथासोआव थाङो नोंथाङा।
दा आङो ओरैनो स्नि बाजिसोआव ओंखारलांगोन।
स्नि बाजियाव ओंखारलांगोन बा
औ औ ओइद बाजियाव मोनहैबा जानांगोन खामानि नो थारनांगौ।
होम। दाइन रिंगायाव मोनहैनांगौना खामानिया। जोंनाबो बिदिनो माबा जोंना एसे एनै लेटबाबो जेबो नङा अरजाया। एसे एनै उनबाबो बिदिनो जायोब्ला खामानिया जायोबाथ' बे न'आवनो खामावनाय जायोबा बिदिनो स्नि रिंगा थामजि मिनिट ब्रैजि मिनिट सोआव ओंखारलांनाय जायो आरो। फ्राय बायबा जाबा बन लांनाय जायोबा। दाइन रिंगाफ्राव दाइन रिंगा नैजि मिनिट। जोहां खालामनाय जायो आरो। बिदि
बारा जेबो नङा।
औ।
जोंना गोजानाव ना मालाय जायगायाव मावहैनाय ओंखायनो टाइम बाय टाइम सहैनांगौ।
अ। समजों लोगोसे गोरोबनांगौ जायो ना सम। नायनानै खामानिखौ हमनांगौ जा
औ नङाबा बिगोमायाबो उसुबिदा मोनोना ओम जिगुमायाबो असुबिदा मोनो गोसोआव
मालायनि सिङाव मावनांगौ जायोना मावनाय जाहैबाय
औ
उफाय गैया
ओरैनो दाथ' दंथ'यो होमबा ना जेबो मावथ'वाखै दाथ' फुंनि सम जाहैबाय नालाय ओ
दासो सिख सिखारखादों आं बावखायाखै
आंबो नै
उम
एसे लामायाव थाबायलाबायदोंमोन आं
औ औ सिखारनो बालायदों माथो
सिखारनो बायो औ गोदोद गोदो मोनथारो फुङावबाथाय
सिखारनो बानानैनो दङ नै ओरैनो आइदै गुसु एथ' गुसु थान्दा बिदि थान्दा बाथाय उन्दुबाय था थागौसो नङो आंहा एकदमबारे
जायो बिदिबा
औ।
गोदो गोदोल' मोनो मेगनाबो बोग्दोबाय थायो।
औ दा दसे समनि थाखायलायनो मेगना मोजां जाबाय राफोद। ना ओमफ्राय दायो जिबा जिबा जिबासो जि रिंगा थामजि रिंगा जि रिंगा जिसे रिंगा बिदियासो उन्दुनो ओंखारबाय थानाय जागोन आङो।
औ गोदो गोदो मोनफिनगोन दायो एसे।
औ।
आंबो नै मेगनानो थिग गैया दाबो उन्दु ओंखारगासिनो।
उम। ओरैनो मोखां सुनायबो जायासै ना
आंबो सुथ'वाखै दाबो।
बासो इसो राफोद।
औ मोखां सुबासो एसे राफोद मोनगोन। दसेथानानै सुनसै दा। नोंजों कल लायरायखांबा फनफोर लायरायखांबा दा।
औ जायो आंबोदा नोंजों रायजलायखांबासो सुनो मोनसि
उम उम।
सिखारथ'खायाखैमोन नालाय आं बिसिनायावनो दंखायो नालाय।
औ।
हुम हुम हुम हुम हुम।
हेलौ।
औ
दैलां बोथोरखाय नै मानसिफ्रा मालाय दुब्लियाव हालौ जोबबाय।
ए दुब्लियाव हालौहैजोबबायना मानसिफ्रा?
उम। लामायाव नै दै थालायथारदों माथो हराव अखा हानाया।
बुरजा हादोंदां बिदिबाथ'? आंथ' ओ आं थ' अखाया बिसिबुरजा हाखो बारा थालखौनो मोनासै आं उन्दुनाया गोदो गोदो उन्दुनाया।
बिराद हादों आनोलाय।
औ।
आं औ आं मोनायाव से रिंगा थामजि मिनिटसोआव बायरेयाव ओंखारदोंमोन खनसे बिराद खुंख्रं खांख्रां खुं
आं होमबा उन्दुबावाखैनोमोन नै रिंगायावबाबो।
उनदुलाङाखैमोनना होमबा आङो आं उन्दुनाया माबा उन्दुखादों जिरिंगां जिरिंगा उन्दुखादों गायथि बांद्रायो आरो जिरिंगानि फ्राय
मबाइल नायबाय थानायनै आंबो गैया उन्दुनो हायासै। उन्दुनोबो ओंखारासै माबा माबि साननानै।
औ
गैया बे उन्दुनो ओंखारनायानो थाब ओंखारासै ओमफ्राय।
औ
सिखारबाय होनबा नोंबो
सिखारथवाखै नै।
माहैनो
थ सिखारनोनो बानानै दङ। दंग बिसिनियावनो खमबल जोमनानै उन्दुबायना माने सिखारनो बानानै दंङ। दा बारेंगा ओ ओ बारें गा थामजि मिनिटावसो सिखारसै आं सिखारनानै मोखां सुबाय सा लोंबाय द'रिंगा जाबाय। द' रिंगानिफ्राय स्नि रिंगासिम लेखा फोलोंनोसै।
उम उन्दैफोरखौ फोरोंङो ने।
औ औ
साबेसे फोरोंङो ओरैनो?
ओरैनो सानैल'।
सानैल' ने उम मोजां खामानिया बेबो
उम माने आंङो बाहेरावबो खामानि मावो नालाय।
औ औ
एखमबा फोरोंनो सोलाबो एखमबा फोरोंनो सोलाबा। ओंखायनो आं दस्राफोरखौ फोरोंङाखै आरो ओमफ्राय
थाइम मोनाबा फोरोंला
उम आरो बिधान
बांद्राय बुरजा फोरोंबाबो दावरावजों मोजां फराया उन्दैफ्राबो
औ- औ आरो औ आरो बे आ एखम्बा मोनायावसो लालाबायो ओमफ्राय एखमबा समाव लानो सोलाबा माफुंङावनो लायो नालाय माने गुबुन मानसिखौ लायोबाथ' बिदिनो जायाना फुङाव लाबाबो फुङाव मोनसि थायो बिनि एखे लाबाय थानांगौ। आरो बिलाइ सलाबाबो औ। बेलासियाव लाबाबो बे एखे समावनो लाबायबाय थानांगौ जायोना।
उम उम।
एखमबा लानाय एखमा लेयाबाथ' जायाना आरो।
जाया बिदिबा रागा जोङो उन्दैफोर
औ औ। ओंखायनो गुबुनफोरखौ लानाय जाया आरो न'नि
आंबो सिगां फोरोङोमोन ओमफाय बाबाय आंबो बिरादनो।
बाथावथाव खामानिया बिराद।
बाथावथाव उन्दैफ्रा जा अख्रा जायोना खोथा मानिया बिदिजाय जों बानाय मोनो।
सोरबा थाब औ रोङो सोरबा थाब रोङा। दे ओमबा दे दोनथ'नोसै औ दे।